हेलौ औ नोंथां मा हलाय न दा
आंङो नोंथां नै दायो जेबो खामनाय जाथ'वाखै आङो दासो ओंखाम जाखांनानै दसे ओ दंफां साहायावसो जना दंफैयो नै दायो गरम बोथोर
आदसा औ औ हो दाथ' बहुद गरम ना ओ ।
औ नोंथां ।
औ ओमफाय माने ओ खबरफोराथ' मोजां ना ।
खबरफोरा नोंथां मा बुंबावनो ओ मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो। दाथ' गेजेरावनो बर्थमान
ओ ओंखाम जाखांबाय बिथाङलाय?
ओंखामखौथन' आङो दहाय फुङाव जादोंमोन नोंथां । ओमफाय बेलासियाव जानाय जाथवाखै ।
औ आं माने बिथाङा दसे सम फ्रि दंबा आं रायजलायनो सानदोंमोन बिथांजों
अ ह ह आंथ' नोंथां दायो जेबो मावथ'वाखै दसे समबालाय आङो होनो हागोन नोंनो
आतसा होमबा माने आं बिथांनाव मोनसे खोथा फोरमायनि फोरमायना होनो हागोन नामा नों आं ओ जेरै नालाय आङो मोनसे फेक्टरि बा बिजनेस खुलिनो नागिरदों बेनि सायाव जोङो बोरै मा खालायनांगौ । जों स्टारतुिंखौ माब्रै खालायनांगौ एबा जों मानो म बे खालाय मानि थाखाय मोजां इफोरबायदि खोथाखौ फोरमनानै होनो हागोन नामा बिथाङा?
अ नोंथाङा बुंनाय मथेबा नोंथाङाहाय आंनाव सोंलु बा सोंनो नागिरदों जे बिदि बिदि माबानाय बा खुलिबा मावबा माब्रै जागोन होननानै
औ औ
दाबा नोंथाङा मा खेवनो सानदोंमोन एसे फोरमायना होनो हा
आं हमना ला साबाद पेकटरि खेवगोन एबा जोङो बिस्कुट पेकटरि खेवगोन । एबा जोङो बायदि बायदि फेक्टरि खेवबा जोङो माबोरै खालामनांगौ एबा जों माबादै मेनेज खालामनांगौ इफोरखौ फोरमनानै होनो हागोन नामा?
आङोथ' ओम बारा मिथिलाय लाङा नोंथां बेफोरनि बाहागै नाथाय आङो गुस सुुंङैबाबो आङो सैथो खोथाफोरखौ आङो नोंथांनो फोरमायना होनो नाजानोसै नोंथाङा जे बुंदोंमोन बिदिनो ओ सापाद फेक्ट'रि बा रबार फे बेबा बिनि सायाव आङो फंनैसो सावरायना होनसै अब्लालाय ।
औ
फार्स्टआवनो ओ सापातनि बाहागै बुंनो नाजागोनसै नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा जे मिथि खादों जानो हानाय साफात होनबाथाय फुरा दुनियावनो आसामावल' आसि थांखायो बा आसामखौल सिनायथि बांसिनानो मोनखायो । मानोना आसामनिफाय सेभेन्टि पारसेन्ट साफात फैयो । बे सिंगोल मोनसे स्टेटानोहाय सत्तर पारसेन्ट साप्लाइ होयो बा एक्सपर्ट खालामो सापातखौ गोबां गोबां गोबां रोखोमनि जायगा बा आलादा आलादा स्टेटफोराव बा बिदिनो ग्लबेलि बा फुरा दुनिया यावनो होननांसिगोन दायोथ' ।
औ
खालामो हरो माने साप्लाइ खालामनानै सापतखौ दायो बिजि बे बेखायनो ओ साहाफादखौथ' रोखोम रोखोमनि ओ मुलि सुलिबो बानायनो हायो जेरै जोङो ओ जोङो देहाखौ फिट खालामनो लुुगै जोङो साफाद साफातखौहाय जोङो बिदिनो ग्रिन टि बानायनानै लोंगोन ग्रिन लोंबाथाय जोंना देहाया मोजां थायो माने आरो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि जोङो साफातजों। बानायनो हायो बा मोननो थाङो जाहैदों सापातजों । ओंखायनो साफातनि दिडमान्डआाहाय माने माब्लाबाबो जोबनो थांनाय नङा जाहैगोन बिनि डिमान्डआ ना माने साफातखौ नांबायानो जाहैदों नोंथां नांबायानो थागौ नांबायानो थागौ आरो सापात नि दामाबो गोलैया जाहैदों दा बुङोब्ला सापातनि बिजनेसफोरानो गोबां सोलिगासिनो दं माने नोंथाङा होनजायो आरोना नों थां नोङो गावनि गंसे बा नि आन्दाराव खुलि हायोब्ला बे
उम।
मोजांनो सिनाखि मोननो हागोन सिनायथि जानो हागोन नोङो बे बेखौनो गोसो होनानै मावलांबाय थायोबा थ गोबां नोङो जिउआवहाय दावगालांनो हागोनबा नोंखौ खौ बेखौ बिदि होननांसिगोन बा नोङो साक्सेस जानो हागोन नों बिदि खेवना लायोब्ला दा साफात अब्ला नोंथांनावथ दा साहापात ओ फेक्टरि खुलिनो नागिरदोंब्लाथ नोंथांनावहाय बिदिनो हा हुवाथ' बुरजायैनो दं जाहैखानाय बे दा नोंथांनावथ अ' फेक्टरि खुलिनोबाथ' सापात दंफांफोरखौ नांगोरगोन नोंथाङावाथ' दंआनो जाहैदों बायदि मोनलाय लांखाबाय आङो। साहापातफोरखौ। ओरैनो दस बिगाना खै बिगासो दं नोंथां नङा साफातनि
आंनाथ' बहुद बुहुद बुरजा माने आं मोनसे फेक्ट'रि खुलिनो सानो आरो । बेनि सायावनो
औ औ औ नोंथां औ दायो दे नोंथाङा फोरमायना होबाय ओ नो नोंथांनि साफात ओ साफात गायनाया बिदिनो बुहुत बुरजा होननानै। बिदिब्लाथ' नोंथाङा ओ फेक्टरि खुलिनायनि डिसिजन लानाया बहुद मोजां जादों ।
औ।
मानोना नोंथाङाहाय ओ गावनि निजेनि बिदि ओ साफात फेक्टरि खुलियोब्ला। थाय बहुद जौ जौगालांनो हागोन।
औ।
नोंथाङा। बेलेग कम्पानि आन्दाराव ओ खुलिनो सानदोंबा एसे ओ लस बायदि जाहैयो बा ओ गावनि गोसोनि राजा नङा बायदि जाहैनो हायो बा बुंनोसै ओ बिदिनो गोसोबायदि खामानि मावनो मोननाय नङा । ओ गोसोबायदि माने फैसाफोरखौबो नोंनो अहानाय बायदि बा नांगौ बदि मोन मोननाय नङा एसे खम खम मोनगोन नोंथाङा फैसाफोरखौ। बेलेग कम्पानिफोरनि आन्दाराव साफा ओ फेक्टरि बिदिनो खुलियोब्ला ओंखायनो आं बुंगोन नोंथांखौ बेस्ट अपसनानोहाय ओ नोङो निजेनि सापात फेक्टरि खुलिनाय दा सापात फेक्टरि खुलिब्लाथाय ओ गोबां प्रसेस थागोन नोंथांनाबो साफातखौ माबोरै माबोरै खालामनांगौ माबोरै माबोरै ओरै फेक्ट'रियावहाय लांनानै ओ बिदिनो बानायहैनांगौ बे थ' गोबां गोलाव प्रसेस नोंथांनोहाय ओ सा बादखाग्रा हाजिराबो नांबाय थागोन बा दंखायानो जानो हागौ नोंथाङा हाजिराफोर माव
उम उम
दायो नोंथाङा मा मा बानायनो सानदों ओरैनो सापात फेक्ट'रिखौ साप्ला सापातखौहाय औ सापात खौहाय साप्लााय होनो सानदोंनाा बिदिनो अगेनिक टि सि गोबां गोबां रोखोमनि थायोना अर्गेनिक टि बेफोरखौ बाननो सानदों मा मोनथाय थाय नोंथां
आंथ' माने आं फेक्ट'रि खुलिनो सानदों माने साफाटनिल' नङा माने आं सानो आरो एसे मोजाङै बिजनेस खालायनो एबा गावनिनो रां खामायनो बिदिनो आरो दा आं सानो आरो साफात फेक्टरी खुलिबा मोजां जागोन नामा जेरैखि बिथाङा दानै बुंखाबाय जोङो सापर्टखौ नांगौथांखौ आरो दिमानआनो बुरजाखा आरो जोंनि सापादा गो गोबां जायगायाव थाङो साप्लाय जायो बेखौ बुंखां आं माने नि थाखायनो बुंनो नागिरदों जे जोंना माने एभेलेबेल जायो साारा दा जेरै हमना ला आङो मोनसे फेक्ट'रि खुलिनोबा जोंनो सापातबो एबा जायो आरो जोङो गुबुनाव हरालासिनो दा आंनि नखर फेक्टरियाव जोङो बेखौ बायनो हागोन एबा जोङो बेनिफ्राय जोङो रां खामायनो हागोन आरो बेनि थाखाय आरो आं आंल' खामायनो हानाय नङा आंनि आंनि सायाव थागोन लेबारफोर बिसोरबो आं आंनि थ्रयैनो बा आं खामानि होगोन मावनानै रां खामायनो हागोन आरो बि ओमफ्राय आं माने बेखौनो सानदों जे साफादखौनो मोजाङै फेक्ट'रि बहायनानै गुबुन जायगायाव साप्लाय खालामलनो जोङो गोजान जायगायाव हरनो पेकिं खालामनानै जोङो बिदिनो सानो आरो दा आंथ' बेखौ सानखाबाय नालाय दा आरो आं मोनसे मोनसे फेक्टरि खुलिबावनो नागिरदों आरो दा हमना ला जोङो बिस्कुट फेक्ट'रि हबा जों जोङो बेकारि होनोना बेफोरबायदि मोनसे मानो आङो खुलि खुलिनानै आङो बिस्कुटखौ माने गामि गामियाबो जायगा जायगा बेखौ लानानै फानहैगोन माने रां खामिस आरो दाथ' आंथ' माने पेक्टरिखौनो खुलिनोसै नामाथाय सानो माने
नोंथाङा गावनि निजे फेक्टरि खुलिनो हाबा नोंथाङाहाय जौगालांनायनि लामा लामायावहाय दावबायलांबाय थागोन एसे ओ एसे एनै खस्थ'आलाय खुलि जेननायाव सहायखानांगोन नोंथाङा गोसो होनानै मावबा नों नोंथाङा बुहुत सिनाखि बा सिनायथि मोननो हागोन
औ माने रां खामायनो हागोन आरो आङो
औ औ औ थां राङाथ' रां मोनखागोन लोगोसे मान सनमानबो फैफागोन नोंथांनाव
औ माने आङो बिस्कुट फेक्टरि खुलिनायाव खुलिनायनि गोसो जादों मानो होनबा जोंथ' बिस्कुटखौबो साहाजोंनो आरो बिस्कुटजों नां औ ओरै सा सानिबो साप्लइ थांबाय थागोन एबा ओरै बिस्कुबो थागोन जोंना आं बिस्कुटखौ मोनो गामि गामि फानि माने हरनो साप्लाय होगोन एबा जोङो टाउन सहर बि एबा जों गुबुन जायगायाव हरगोन एबा जोङो बे साहा लोंग्रा जायगा साहा दखान बेफोराव हैगोन सानदों आरो बेफोर बेफोरबायदि आइदियाया माबादि बिथाङा फोरमायलाय मोजां ना गाज्रि
ओ दा नोंथां औ औ हेलौ
औ खोनादों
दा नोंथाङा जे बुंदों बिस्कुट फेक्ट'रि खुलिगोन लोगोसे ओ साफात फेक्ट'रियाबो थाखागोन नालाय बेथ' बहुद मोजां डसिजन नोंथां मानोना बांसिन जोङो साहाजोंहाय बिस्कुटखौनो जानाय जायो
औ
आला आलासि दुमसि फैबाबो जोङो बिस्कुट जानाय जायो बिदिनो जोङो गाव गाव साहा फुदुंना लोङो बाबो बा बिदिनो ग्रिन टि सिन टि रेड टि लोंलाबायबाबो जोङो स्कुल जानांगौ जायो ओ खमि खमि मोनो जोङो साहा गोजा लोंबा माबा बिदिनो ओ अरगेनिक टिफोर लोंबा ओंखायनो बिस्कुट खौथ' नांथारगौ बदियनो जाहैयो दाथ' बेयो मोनसे ट्रेन बा बिदिनो हुदा जालांबाय स साहा गैयाबा बिस्कुट बिदि बिस्कुट गैयाब्ला साहा लोंनो बिदि हानाय नङा बायदि जाहैबाय औ औ
दानि थाखायनो आं माने डिसिसन लादों आरो
औ जोबोद मोजां डिसिजन नोंथां नोंथाङा फार्स्टआवनोहाय साहापात फेक्टरिखौ खुलिग्रोबा मोजां जागोन ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय स्टेबोल बा बिदिनोस मोजाङै सोलिलांबाथाय लोगोसे बे बिस्कुट फेक्ट'रिखौबो खुलिना लादो गोबां मोजां जागोन खुलिब्लाथ' नोंथाङाहाय बिदिनो सा बिस्कुट फेक्ट'रि खुलिबाथाय फार्स्टआवनोहाय आङो एसे फिसा आइडिया होनसै नोंथाङाहाय बिस्कुट फेक्टरि खुलिखांनाय जाबायबाथाय प्रडाक्सन खालामबाबथाय माने जेनेबा हमना ला नोंथाङा एसे बुरजा प्रडाक्सन खालामग्रोबाय फार्स्टआवनो बिस्कुट निखौ बेखौहाय नोंथाङाहाय गामि गामि बुरजा नङाबाबो एसे एसे माने फ्रियावनो राननो न जाग्रोदो ओमफ्राय एसे नोंथाङा फ्रियावनो रानबाथाय बिसोरबोथ' लाखागोन नालाय ओमफफ्राय बिसोरो जानाय नायसिगोन ओफा बिसोर जानाय नायनानै गोबां गोथाव मोनसिगोन नोंनि बिस्कुटखौ ओमफ्राय उनावहाय नोंनि बिस्कुटखौ जानो लुुबैबाय थासिगोन सिकेन बिदिनो उनाव नोंनि फाय दिडमान्ड फैबाय थासिगोन बिस्कुटनि होमबासो नों नोंथांनोहाय प्रमसन बायदिबो जाबाय बा बिदिनो नोंथाङाव एड सेदबो होनो हागोन ससियेल मिडियानि लोगो लांनानै बा बिदिनो आङो आयदा होनाय बायदि खालामनो हागोन
औ दाथ' होनब बिथाङा आंनो आइदियाखौनो मोजाङै होबाय आनो थांखि लाबो दाथ' आंहाबो एसे खामानि दङ बेनि थाखायनो दोनथ'लायनाय जासिगन नामा इ समावनो
औ नोंथां दे अब्लालाय गोजोनथों नोंथां
बे